औ खोना आंनिखौ मोजांङैनो खोनादोंना नोंथां?
औ ओ नोंथाङा दा मा खालामबाय दोंङो नोंथां?
औ आंथ' दा ओरैनो दं नोंथां
हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथां अ आं खोनादों नोंथां
औ नोंथांजों आङो फंसे जोंनि फंसे
आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां औ थारैनो नोंथां
औ - औ। बिदिब्ला नोंथां आयदानि मुंङानो जादों जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय एबा एम्फौ फिसिनायनि बागै आं नोंथांजों फंनैसो ओ सावरायनो सानदोंमोन सावराय
औ थारैनो सावरायजागोन नोंथां आंनि माथोखौ मोजाङै खोनादों ना नोंथां?
औ - औ खोनादों नोंथां। ओ बिदिब्ला आङो नोंथांजों जोंनि बर' समाजनि एम्फौ फिसिनायनि बागै फंनैसो सावरायनो होनना आखाइयाव लाबाय बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना एम्फौ फिसिनाय होनोब्ला जोंङो एमफौखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिनायखौ जोंङो नुबोगासिनो आरोना नोंथां दा दानि आथिखाल मुगायावबो जोंङो गोबां आइजो माहारिफोरखौहाय एम्फौ लानाय खौ जोंङो नुनो मोनबोदों आरोना नोंथां। एम्फौखौहाय जोंङो माबारैहाय फियो होनोब्ला जोंङो गिबियावनो एओ एम्फौनि जोलै नांग्रोगोन, एम्फौनि जोलैखौ जोङो बाजारनिफ्राय बा सोरनिबा न'खरनिफ्राय लायनानै जोङो ओ जेरैहाय जोङो एम्फौ सिथोबखौ जोङो माला खालामना सुना दोननाय जायो आरो नों थां बे माला खालामना सुखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्लाना बेयो सिखिरि ओंखारो अब्ला बेखौहाय जिस्रि बा फालिफोरावहाय जोङो सिखिरिखौ हमनानै दोनो अब्ला बै सिखिरिया जेब्ला बिदै दैगोन अब्ला बै बिदैखौ जोङो ओ खानानैहाय बेखौ ले खा बिलाइ बा जोङो जि बेयावहाय ओ जोबनानै बा जोङो खोबनानै दोननांगोन आरोना नोंथां। खोबनानै दोनखानाय उनाव जोङो जेब्ला बेयाव ओ साननै सानथामसो जायो अब्ला बेनिफ्राय जोङो फिसा ओंखारो आरोना नोंथां एम्फौ फिसा बेखौहाय जोङो सान्द्रियाव बोखांनानै ओ इन्दि बिलाइ जायखौ एम फौनि आदार होननानै बुङो बे इन्दि बिलाइखौ जोङो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलै बिलाइखौ जोङो बे एम्फौ फिसा गोरलैनो होनाय जायो आरोना नोंथां।
थारैनो नोंथां।
जोङो बेखौ होयै-होयै जेब्ला जोङो बियो एसे देरहांनो हमो अब्ला जोङो बिलाइखौ बो एसे गोराखौ होनो लायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो एसे देरबोनो हमो अ ब्लानो जोङो बेनिफ्राय एसे गोरासिन बिलाइखौ होनो हा-हायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंना एम्फौआहाय खनब्रै बा खनथामसो गुस्लायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेयो एम्फौहाय मोनो आरो नोंथां जायखौ जोङो गोमोन बुंनाय जायो। ओ जोङो जेब्लाना बै गोमोन फार्स्ट जेब्ला जों एम्फौ मोनजेनो अब्ला जोङो बेै एम्फौखौहाय अजा होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां। बे अजाखौ जोङो गिबियावनो हमग्रोना दोननाय जायो नोंथां, बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ मायाव दोनो होनोब्ला जोंना थालिर बिलाइ बेबायदिनो दंफां बिलाइ बाय दिसिना बिलाइफोराव जोङो ओ बेखौ बस्तायाव बा बायदिसिना जोङो संराइावफोराव दोननानै बेयावहाय एम्फौखौ हमनानै दोनो आरो, एम्फौ गोमोन हमनायनिबो जोंहा आदब दोङो जेब्ला जोङो एम्फौखौ माबोरैहाय गोमोन जादों होनना ओ माबोरै सि-सिनाय जेनेबा मिथिगोन बेखौ लानानै जोङो ओ जेब्ला जोङो एम्फौखौ हमगोन अब्लानो बे एम्फौआ गोमो खाालारनि जायो नोंथां, स्रां-स्रां नुयो आरोना नोंथां, ओ खोमा खाथियाव जोङो जेब्ला बे एम्फौखौ हमनानै हुथ्रुनाय जायो अब्ला जोङो फ्र-फ्र होननाय जायो नोंथां। बे एम्फौखौ होमबोला जोङो गोमोन जाबाय होननानै सानना लानाय जायो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां।
औ, बेबायदिनो जोङो एम्फौखौ हमनानै ओ फिथोब थोबनो दोननाय जायो। जेब्ला जों फिथोबा थोबखाङो अब्ला बे एम्फौहाय जोङो फिथोबखौ ओ खानाय जायो आरोना नों थां। खानानै दोननानै जों बेखौनो बेबायदिनोहाय बाजार गलाफोराव फानहैयो नङाबोला जोङो न'खर-न'खर ओ बिलाइ लाबोनायनि थाखाय जोङो एसे एसे रानानै होरो। बेबायदिनो जोङो बेखौहाय ओ ओंख्रिबो जायो आरोना नोंथां जेरै अनला ओंख्रिजों एम्फौ, बायदिसिना ओ ओंख्रिजों जोङो एम्फौखौ जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बै सिथोब ओ फिथोब ओ जायखौ बुङो फिथोब बे फिथोबा जाय ओ जोंना खुन्दुंबो जायो आरोना नों थां जायखौ बुङो इन्दिनि खुन्दुं होननानै। बे इन्दि खुन्दुंखौबो जोङो माबोरैहाय बानाय होनोब्ला जोङो बेखौ गि बेयावहाय ओ रुग्रोनानै लानाय जायो आरोना नोंथां बे ए इन्दिनि फिथोबखौहाय बेनि उनाव जों बेखौ फोराननानै जायो। फोराननायनि उनाव जों जायखौ थावख्रि लुनाय होनोना नोंथां। थावख्रि लुनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ हिसानसालियाव लांनानै जोङो जि दानाय जायो आरो। आथिखाल मुगायावथ' जोंना ओ इन्दि जिनि दामा गोबां होननानै सानजायोना नोंथां बा रोजा नै रोजा थाम रोजा लायो होननानै आं मिथिनो मोनदों बेनि उनावहाय जोङो एम्फौ फिथोबनि दाम गोबां होननानै आ सानो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि बर' समाजावहाय एम्फौखौ बेबायदिनो फिसिनाय नों नोंथाङाबो दा आंनो बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि बागै फं फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
बर'नि गाननाय जोमनायनि बागै होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि बे दख'ना बे दख'नाया जोंनिया गोनांथार बे दख'नाखौबो जोङो बेबायदि इन्दि खुदुं एबा गुबुन खुदुं नोंबो बानायनाय जायो जेरैहाय जोङो जोंनि बे दख'ना खौ गोदो गोदाय हिसानसालियाव दानाय नुयोमोन हिसानसालियाव बोरैहाय दायो होनोब्ला जों गिबियावनो बे खुन्दुंखौ गलानिफ्राय लाबो बे खुन्दुंखौ गोदो गोदाय इदिनि निफ्रायनो दिहुनोमोन नाथाय दा गोबां बिगियानारि मुं माबाजों गुबुन गुबुन दिहुननाय नुनो मोन जेरैहाय नोंथाङा थावख्रि लुदों होननानै बुंदों नङा होमबा नोंथ बे थावख्रि लुनायनिफ्रायनो जों इन्दि खुन्दुंखौ लाना फैबाय इन्दि खुन्दुंखौ लानानै जों बे जोंनि बे आंनिखौ नोंथाङा मोजाङै खोनादों न नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
उन उन्दुनानै खुन्दुंखौ लानानै फैबाय लाना फैनानै जों बेखौ ओ साखि आरो ज जोन बोथोराव जोङो बेखौ सानो हमबाय सानानै जोङो बेखौ गिबियावनो जोङो बबिन गोदोराव साग्रोयो बिनि उनाव बे बबिनखौ लानानै जोङो जोंनि हिसानखौ जोंनि जाय गो-गो- गोदो थ' जोंनाव गोबां गोलाव गोलाव लामा दंमोन ना जायनिाव जों गोलाव लामा द थांनानै बे हसानखौ सोंनाय जायो जोङो खेबसेयावनो जि ख एब बा जिबा खान सोंनाय जायो बेखौ जोङो सोंबाय सोंनानै जोङो नांगौ हिसाबै हिसाबै सोंबाय सोंनानै जों बेखौ राजो होनो राजो होननायाव जों एरो बेखौ खायो खायनायनि उनाव जों बेखौ फाननो हमो फानखांनानै जोङो बेखौ न' फारसे लानानै फैबाय लानानै फैनानै जोंनि बा जा हिसानसालि हिसानसालियाव जों बेखौ बहायनो लाबाय बहायनानै जोङो जोंनि बे खुन्दुंजों जोंनि बे खुन्दुंजों जों बेखौ दानो लायो गोदो गोदाय जोंनाव ओ खुगा खुगा सोलिबोनाय बादि जोंनाव सानै बर' सिख्ला दंमोन बिथांनि मुङानो जाबाय आसागि बैसागि बिथां बिथांमोना ओरैबायदि जि दायोमोनदि ओ सा ओ साथिं दाउस्रि बिरलांबाय एबा दाावरराय बिरलांदों होनब्लाबो लोगो लोगो बेखौ सेबखाङोमोन जों बेखौ नुवाखै नाथाय जोङो गोबां खुगा खुगा खोनाबोदों नोंथां बेनिफ्राय
औ औ नंगौ नोंथा थारैनो
ओ बेखौ जोङो हिसानसालियाव लाबाय हिसानसालियाव जोंनाव थोंब्रै खुन्था थायो मोननै गान्दै थायो बे गान्दै मोननैखौ जों बेखौ बाहायनानै जोंनि नांगौ हिसाबै जोङो खुन्थाखौ गायनानै लाबाय ओमफ्राय रो खाहैबाय जोंनियाव आरो साल दं सालजों जोङो दानो हमो जोङो दायै दायै दायै दानानै जोङो बेखौ समायना समायना आगर होनानै जोङो जोंनि बे दख'नाखौ समायना खालामो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जोंनि गिबियावनो दखना दखनायानो जाबाय जोंनिया रेगे- रेगां दखना आरो रेगे- रेगां जो मग्रा ओम- ओम बेफोर बेफोराव जोंनियाव जेरैहाय हाजो आगर ओ थाइगि-थाइगिर बिबार ओ बिदिनो जबा बिबार फोरखौ जोंनिया बरनि बरजों सोमोन्दो थानाय गासैबो मुवा बेसाद एबा जोंनि बे बर' समाजाव नुनाय बेफोरखौनो जोङो जोंनि जियाव एर खाङोमोन बेजोंनो जोंनि जिया गोबां समायफ्लेयोमोन गोदो गोदायथ जोंनिया ओ जि दायै दायैनो जोंनिया नखर खुंबोनायबो दोङो बे जिखौनो जोंनिया दायै दायै गला एबा हाथाइफोराव फाननानै जोंनि गोबां बर सुबुंफोरा जोंनि बे जिखौ राननानैनो बर' आइजोफोरा गावनि जिउखौ खुंबोनायखौबो खोनानो मोन्दों आथिखाल मुगायाव जोंनिया दख दखनाखौथ' बारा बिब्दि हिसानसालियाव दानाय नुनो मोनला मानोना जोङो आ आथिखालाव बिगियानारि मुगाया गोबां जाथा जाथावै बुस थुफोरखौबो जाथावनाय खालामनानै होबाय मानोना जोङो जोंनियाव वेभिं होननाय मोनसे बुस्थु दङ बेयावहाय जोङो जि दायो जोंनाव गोबां गोदोर गोदोर जिरादफोरखौ लाबनानै बेयाव ओ जोंनियाथ गोदो- गोदाय हिसान एबा हि सानसालियाव दायोब्ला गोबां सम नांगौ नङा होमबा नोंथां बेफोर सम- सम लानायनि जाहोनावनो जोंनिया दानि बे गोदान मुगायाव बिगियारि मुगाया जोंनिया गोदो- गोदाय गांसे दखनाखौ दानो थाखाय ओ स्नि दिन एबा दाइन दिन नांगौमोन नाथाय दाना बिगियानारि मुगाया दिहुननायजों लोगोसे जोङो गांसे दखनाखौ दिहुननो थाखाय ओ से दिनावनो जोनो बे जोंनि बे दखनाखौ दिहुननो हानाय जाबाय नाथाय दानि बे ओ जोंनि बिगियान आरो दिहुनाय जोनथोरजों दानायजों लोगोसे जोंनि गोदो गोदाय दानाय जिजों गोबां फारां दं मानोना जोंनि गोदो- गोदाय दानाया जोङो आखाइजों दायोमोन बेवहाय जों जोङो जोबोद ओ जोंनि बे मिथिंगायारि जोनथार बाहायनानै दायोमोन नाथाय दानि मुगायाव गोबां केमिकेल होनानै एबा गुबुन गुबुन रासायनारि बुस्तु होनानै जों दानायखौ नुयो गोदो - गोदाय जोंनि दानाय बे जि जोमा माब ब्लाबो जोंनिया बियो थाबै हामा जायामोन ना नाथाय आथिखालनि बे जोंनि बे आथिखालाव ओ मा वेभिंवाव दानायखौ नुनानै नुनाया जोंनिया दाना बारा ओ गोबावसि सिम जोरनो-जोरनायखौ नुनो मोना औ नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ खोनादों नोंथां
बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां औ - औ
औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां आसा खालामो उनफोराव लोगो मोन मोनफिनगोन होननानै औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम